औ खोनादों।
औ नोंथां खोनादोंना?
औ खोनथा खोनादों नोंथां।
औ ओ नोंथांनिसिम गोजोन मोना ओ गोजोन बेलासिनि गाहाम हामलायनायखौ जासि जासिहरनाय थाबाय नोंथां।
औ नोंथां।
औ ओ आं नोंथांनो फन हरनायनि जाहोना नोंथांजों एसे जोंनि बैसा गु फोरबोनि सायाव एसे सावरायनो सानदोंमोन आरो नोंथांङा सम दंङब्ला?
औ सम दं नोंथां फोरमायजागोन।
औ औ ओ दा बिदिब्लाथ' ओ दा बिदिब्ला जोंहा बैसागोआ जोंनि बर'फोर नो एंगारनो हायै मोनसे फोरबो नंङा होनबा? रंजानाय फोरबो औ ओ दा बेवहाय जोङो गोबां रंजायो जेन'बा आरो गदोर उन्दैखौ जोङो मान होयो मान लालायो आरो जोंहा ओ मोसौबो थुखैनाय जायो नङा होनबा नोथां? बे मोसौ सौ थुखैनायाव जोङो मा माबोरैहाय मोसौखौ थुखैयो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ फोरमायनो हागोन नोंथां।
औ।
मोसौ थुखैनाय बैसागो बुंङोब्लाथाय मोसौ थुखैनायनि सानसे मोसौ थु खैनाय बैसागोनि सानसे सिगां थाराय दिग्लिलिथि हालदै फान्थाव बेफोर रांङा ला फायनालाव गासिखौबो जगर लाग्रोनाय जायो।
औ नं
बिनि न' अखानायै मोसौ थु थुखैनाय बैसागो जाहैयो मोसौ थुखैनाय बैसागो खालि जोङो फुंङावहाय सिखारनानै दुगैना नानै
बे गासै जगरखौनो हाजोब ना लानांगौ जायो जेरै फाइनालाव फान्थाव हालदै दिग्लिलिटि ओमफ्राय थाराय बेफोरखौ गासिखौबो हानानै
आरं जिरनानै फिसा फिसा आरं जिरनानै माला सुनो गोनां जाहैयो।
औ औ।
बिनि उनाव गासै जगरानो जाबा जोङो हांगारबो लानांगौ जायो। माबा मोनसे नोङो जेरै मोसौनि मोसौ नाव फोननो थाखाय गन नंङाबा माबा मोनसे बाहायजायो।
औ।
गोसोम कालार नंङाबा हांगारफोरजों गोसोम फुनना होनांगौ जायो मो सौनो।
अ।
ओमफ्राय दैमायाव होना लांनांगौ जायो गासै जगर खौनो लानानै इनिफ्राय ओमफ्राय दिख्लि लथिखौ थुनानै लाइ बिलाइ बनानै बेवहाय बाला एसे होनानै लाइ बि बिलाइखौ बहायनानै
फागाजों गासै जगरखौनो होनानै दुगैस्रनानै खुलुमनांगौ जाहयो। नि उनाव मोसौखौ स्र' थुखैनानै मोसौखौ थुखैखांनायनि उनाव बे गोसोम हांगारखौ फोनना होनांगौ जायो मोसौनो। बेनि उनाव मालाखौबो गानहोयो बेनि उनाव सारै सारै होयो होनो जे लाव जा फान्थाव जा बोसोरै बोसोरै बारिना बारि जा बेफोरबायदि बाथ्रा बुं बुंनाय जायो मोसौनाव बेखौ सारनानै।
औ औ औ।
बेखौ न'आव जेब्ला होनानै लाबोफिनो बा दुब्लियाव होनानै गारबोयो बिनि उनाव जोङो फैनानै न'नि थिं सा सा सारनाय जायो लाव जा फान्थाव जा बोसोरै बोसोरै बारि जा होननानै। बि बाथुआव‌ दिग्लिलिथि थारायखौ‌ थुनानै मालाखौहाय आलाय नानै होनाय जायो न'न‌' ओमफाय गासै न'आवनो‌ फाख्रि इस सुं गुलि गासैयावबो बाथुआवबो गासैयावबो आलायना होनाय जायो। बिनिन अखानायै एक थारिखाव जोङो
गिदिरनि बोर लानाय उन्दैखौ बोर होनाय बेफोरबायदि खुलुमनाय जायो।
औ।
नोंथाङा एसे माबाफोर फोरमायबावनो हागोन ना नोंथां?
औ औ ओ जोंहा दा बे सेथि बैसागआव जोङो गोदोर उन्दै मान लानानै जायो आरोना नोंथां ओ नोंथाङा दा बाव दानि बावैसो फोरमायलांनाय बायदि जोंहा ओ मागो दमासियाव जोङो मोसौ थुखैनाय जायो। बेनि उनाव ओ से कालार खालि जोङो ओ गोदोर उन्दैखौ मान लालायनाय जायो आरो बेनि उनावहाय जोंहा ओ ओ जेन'बा मोसानाय दिना सफैयो नङा होनबा जोङो रंजानाय दिना जोङो गामि गामि थांना नानै जोङो ओ न'खर न'खर रंजाहैनाय जायो आरो बिदिनो जोङो ओ खाम जथा सेरजा सिफुं आरो बिदिनो औवानिफ्राय मोननाय औवानि फ्राय दाननानै मोननाय खरखा जोङो बेखौ लानानै गाजा गोमजायै मोसानाय जायो आरो ना‌ आरो जोंहा बे मोसानायाव मा मा ओ गाबनि दख'ना गानो होननानै बुङो ब्ला ओ जोङो गोमो दख'ना ओ गोमो गाबनि दख'ना गाननाय जायो। गोजा गाबनि फालि लानाय जायो आर'नाइ गोथां गाबनि ओ जान्जियाव खानाय जायो। आरो बिदिनो ख' खानायाव जोङो बिबार थुनानै खाफालाव फोथा थुनानै जोङो ओ मोसानाय जायो आरोना बे बायदिनो देलाय मालाय बारदै सिख्ला बायदि आरो हौवा हौवाफोरा मा मा ड्रेस गाननानै मोसायो होनना बुङोब्ला हौवाफोरा गामसा गोथां गानो गिन्जि गुफुर गानो आरो आर'नाइ फावरिआव ओ फावरि खानानै आरो गोरनायाव आर'नाइ गांसे लाना नै बिसोरबो मोसानाय जायो आरोना नोंथां ओ आरो जोंहा बे बै सागोआव‌ ओ जि न'खर न'खर थांनानै मोसानानै जि ओ जि माइरं बा फैसा जोङो मोनबोदों बे बैसा माइरंखौ जोङो गामि गंसेैयैनो ज' जानानै जोङो लावखार ओंखाम जानाय जायो आरो बिदिनो गासैबो रंजा खुसियै आरो जोंहा जोंनि गामि ओनसोलावहाय बिदिनो बैसागो ओ फैब्लाथाय जोङो मोनसे‌ फांसन खुंनाय जायो आरो बेयाव जोङो गोबां ओ गथ'फोरखौ सोलोंथाइ होनो ओ बा रोंगौथि मोनथों होननानै जोङो गोबां बिदिनो कुइस बा दायलायनाय आर आर्ट बादाय जेनेबा सावगारि आखिनाय बादायलायनाय आरो ओ खन्थाइ आवरायनाय खुगा आरो बिदिनो खुगाजों खुगा दान्थे लायनाय बेफोरबायदि बादायलायनाय होनाय जायो आरोना नोंथां आरो जोंहा बेयावनो गोबां खे ला‌ फोरबो होनाय जायो जेरै जोङो खारनाय बादायलायनाय थालिर बिफां गाखोनाय आ रो थिंख्लि बुख्रुबनाय आरो जोंहा गोबां ओ खेलाफोर दं बोराय बुरैफोरनि जोङो होनाय जायो आरोना हांसो हमनाय दिरुं बोलायनाय काबादि खेला औ ओ बेफोरनि अनगायैबो जोंहा ओ जेब्ला मोनाब्लि मोनाब्लि हर सम जायो अब्ला जोङो मोसानाय बादायनाय होनाय जायो जेरै जोङो बुरैफोरनि मोसानाय बादायलायनाय होनाय जायो आरो गथ'फोरनि आरो सेंग्रा सिख्लाफोरनिबो होनाय जायो आरोना नोंथां बेनि उनाव जोङो जाय जि देरहायो बेनि प्राइजखौ जोङो रानना होखांनानै जोंहा हा ओ दसे सम जानानै ओ जोङो मुंदांखा देंखोगिरिफोरखौ जोङो बरायनानै लाबोनाय जायो आरोना नोंथां ओ बे देंखोगिरिजोंनो जोङो दसे सम रंजाफानाय जायो आरो गासिबो गामि गंसे नो‌ लोगो नांनानै दा‌ नोंथां मोननि ओनसोलावबो‌ बे बायदि फांसन‌ फांसन खुंनायखौ‌ फानसन खुंनाय जायो नामा नोंथां
औ नोंथां खुंनाय जाहैयो
औ ओ दा जा नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा जों ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव हाय मा मा दामग्रा दाग आगजु लानानै मोसानाय जायो
औ नोंथां फोरमायनो हागोन बैसागुआ बर'नि मोनसे गाहाय फोरबो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ।
बैसागोखौ आसामनि गुबुन गुबुन जायगायाव फालिनाय जाहैयो नङा होनबा नोंथां बियो बर'नि गोदोनि बै आबौमोननि फालिबोनाय रंजाथाइ फोरबो नङा होमबा नोंथां बैसागुनि समाव गासै बोराय बुरै गथ' गथाय सेंग्रा सिख्ला गासैबो रंजा बाजा दुखु दाहाखौ दोन थ'नानै ज' ज'यै रंजानाय जायो नङा होमबा नों
औ औ
औ बेफोरबायदिनो हानजा ओंखारो बोराय बोराय बुरै हानजा सेंग्रा सिख्ला हानजा गथ' गथायाइनि हानजा बेफोरदिनो जयै ओंखारलाङो आरो जोंनियाव मा माजों दामना देनानै बै मोसानाय जायो होनना बुङोब्ला खाम, सिफुं, सेरजा गगना आरो खरखा
हारमुनियाम बेफोरखौ लानानै मेथाइ सल' मेथाइ खननानै मोसानाय जायो
औ औ
बेफोरबायदिनो गाननाय जोमनायखौ बुङोब्ला
दख'ना गोमो, गस्ला खायमा, फालि गोसा आरो हौवा फोरनिख्रुइ बुङोब्ला गामसा आर'नाइ फावरि खाना खानानै मोसानाय जाहैयो बेफोरबायदिनो ज' ज'यै रंजालि बैसागु फालिनाय जाहैयो नोंथां। औ आरो फांसन बो खुंनाय जाहैयो फांसन खुंनायाव बोराय बुरै गथ' गथाय सेंग्रा सिख्ला गासैबो जयै नायनो थांनाय जायो।
औ
औ आरो बेवहाय मोसानाय बादायलायनायबो खुंनाय जाहैयो गथ' गथायफोरनि बादायलायनाय सिख्लाफोरनि बादायलायनाय बिहामजो हानजानि बादायलायनाय बिखुनजो हानजानि बादायलायनाय आरो आर'ज बादायलायनाय बेफोरबायदिबो खुंनाय जाहैयो बैसाग बैसागोआव
औ
औ आरो खेलाबो होनाय जाहैयो जेरै काबादि खेला बिहामजो हानजानि सिख्लाफोरनि बुरैफोरनि बेफोरबायदि गथ'फोरनि खेला होनायबो जाहैयो नोंथां
औ नंगौ नोंथां ओ आरो जोंहा ओ बैसागो बोथोराव बैसागु बोथोराव जोङो जौ संना दोननाय जायो नङा होमबा नोंथां बे जौखौ हाय जोङो जोंनि जा न'खर न'खर सेंग्रा सिख्ला बा बोराय गुरै मोसानो फैनाय जों बिसोरनो एसे एसे जोङो बैसागुनि नामाव होनाय जायो आरो ना ओ औ ओ बेनि अनगायैबो जोंहा ओ बैसागु बोथोराव जोङो थालिर फस्लाजों जों अमा बेदर संनानै जानाय जायो आरोना आरो बिनि उनाव जोङो ओ खुंखाजों अमा बेदरबो जोङो संनानै जानाय जायो बिदिनो ओ सेजौ सेथा जोनो मेगंफोर बुथुमना जानाय जायो ओ जोङो बेखौ जा ब्ला जोङो जोंनि बेमार आजारफोरा खारो होननानै जोङो ओ जेनेबा मानिनाय दङ। सङो आरो बेनि थाखायनो जोङो बेफोरखौ जोङो खांनानै जानाय जायो आरोना नोंथां ओ खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों
बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो गोबां जाहोलांबाय नोंथांजों ओ बैसागु फोरबोनि सायाव सावरायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय आसा खालामो नोंथांजों उनाव फिन खेबसे बिदि सावरायफिननो मोनगोन होन्नानै जों बेखिनियावनो दोनथ' जासिगोन नामा? औ दे नोंथां गोजोनथों।